हेलौ' हेल' नोंथां
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ दे
ओ गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि
औ ओ नोंथांङा दा मा खालामगासिनोमोन?
दा आंङो ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
ओरै दंथयो अ होमबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायनाय जागोन नोंथां।
अ बे आइडियानो जाबाय नोंथां। ओ बेयाम खालामनाय आरो गेलेनाय बियो मासेबां गोनांथि जोंनि जिउआव बेनो जागोन आरोखि जोंनि आइडिया नोंथां।
औ औ
औ।
दा
नोंथाङा मिथिखायो जानो हागौ जोंनि जिउआव बेयाम खालामनाय बा गेलेनायफ्रा बेसेबां गोनांथि जोंखौ जोङो जेन'बा फिजिकेलि फिट थानो थाखाय गोनांथि नंगौना नोंथां?
औ नंगौ।
अ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां।
दे नोंथां फोरमायना हो।
दा जों गेलेनाय एबा बियाम होनोबा बे जोंनि जिउआव उन्दैनिफ्राय लानानै फरायसा समनिफ्राय लानानै जोबोद गोनांथार मानो होनोबा जोङो जोंनि देहाखौबो जोङो जे गोख्रों लाखिनो थाखाय जोंनि देहा जोंनि बे देहायारिखौ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय बेफोर गेलेनाय एबा बियाम खालामनाया गोनांथार जायो जोंनि जिउआव बेनि थाखायनो जोङो सानफ्रोमबो माने से घन्टा बा नै घन्टासिमा ला से जोङो बियाम बा गेलेनायखौ खालामथारनांगौ बेलासि समफोराव। अब्ला जोंनि गथ'फोरा एबा गिदिरफोराबो मोजाङै देहाया थिग थागोन आरो।
औ।
बेबादिनो जों बेलासियाव मा होनो जायफोरारा माखौ गेलेनो मोजां मोनो बेखौ गेलेना जा खेलाखौ गेलेना मोजां मोनो। बेखौ गेलेनो हागोन जेरै जोलुर थाबाय क्रिकेट थाबाय बिदिनो बायदिसिना बियाम फोरबो खालामनो हायो आरो जायफ्रा खारना मोजां मोनो बेबो लासै लासै खारनो हायो आरो बियामफोरबो खालामनो हायो अब्लानो जोंनि देहाया मोजाङाव थागोन बेमार आजार जानायनिफ्रायबो जोङो मा गोजो गोजानाव थानांगोन आरो बेमार आजारफ्रा जानो हानाय नङा बेफोरखौ जोङो जुदि मोनसे गावबा गावनि हुदा खालामना लायोबा बियाम आरो गेलेनायखौ
औ नंगौ नोंथां। औ नंगौ थारैनो नोंथां होननाया सैथो।
औ नंगौ।
औ। ओ बेबायदिनो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा बेयाम खालामनाय बा गेलेनायफ्रा माने सासे सुबुङा जेनेबा सुबुं हिसाबैथ' ओ बे टेनसनफोर थायोना।
औ औ औ।
आरो बे बेबो एसे फ्रि जायो ना नोंथां जेनेबा बेफोरखौ गेलेयोबा।
औ जेनेबा जोङो मा होनो जोंनि गाज्रि साननाय दुखु दाहा बेफोरखौ जोङो बावगारजोबनो हायो आरो बेफोरखौ गेलेनायफोराव जोङो माानो ओ नांथाबनानै थायोबा नांथाबनानै माने जिखिनि आं मा खौ होनदों नांथाबनाया माने सानफ्रामबो दसे दसे बेखौसो होनदों आंङो जेनेबा जों बे फोराव जोङो सानफ्रामबो से घन्टा नै घन्टा बेफोरबायदि जोङो सानफ्रामबो था सम होयोबा गेलेनाय बियामफ्राव जोंनि दुखु दाहा गासैबो गाज्रि साननायफोरा बेफोर जोंनि गोसोआव फैनाय नङा आरो
औ
बेनिखायनो जोंनि मा होनो देहाफोरा गोख्रोङै थागोन जोंनि ब्रइेनफोरा माने मोजाङै एक्सारसाइस जागोन आरो मोजाङै खामानि मावनो हागोन आरो मेंनाय मेंनाय जेनेबा अलसिया बायदि मोननाय बेफोर खारजोबगोन आरो
औ नंगौ नोंथां जेनेबा ओ बेफोरो सो माने बे अलसिया मोननाय बा बायदिसिना टेनसन जानाय बेफोरखौ एसे फ्रि खालामो ना?
औ नंगौ औ थारैनो खालामो मानोना जों जोंनि बडिखौ मोजाङैनो एक्सारसाइस खालामनाय जायो नालाय
औ
मानोना जों बडिखौ जोङो मेंखा होखाबाय नालाय बेयो जोंहा ओ मा होनो आराम मोनो आरो जोंनि देहाखौ जोङो जेब्ला गेलेखांनानै बा बियाम खालामखांनानै दुगैगोन अब्ला जोंनि देहाया स्रां मोनो
स्रां औ औ नंगौ नोंथां ओ जेनिबा ओ इयुनावबो जेनेबा जेबो बेफोरखौ दानो दानिनिफ्रायनो खालामखायोबा सासे जेनेबा सेंग्रा बैसोफ्रावनो बा उन्दै बैसो बेखौ लांफायोब्ला माने इयुनाव जेबो देहानि प्रब्लेम जानायफ्रा एसे खम जायो आरोना नोंथां नोंगौ ना?
औ नंगौ जों इयुनफोराव माने जेब्ला जोङो बैसो जायो बे टाइमाव बे समाव जोंहा मा बेमार आजारफ्रा जानायनि गोजानाव थागोन आरो
औ औ आरो लोगोसे आं बेखौबो मिथियोदि बे गेलेनाय गेलेनायफोरा
औ
जेनेबा सासे फरायसाफोरखौ माने दिसिप्लिन खालामो आरोखि
औ मानोना
रुल्स
बेयाव नेमखान्थिफोर थायो नालाय बेफोरखौ मानिना सोलिनांगौ जायो बे खेला गेलेनायानो होन बेफोर नेमखान्थिफोरखौ मानिना सोलिबोनाय नालाय नों मिथिखागौ माबायदिया ओ माबायदिया डिसिप्लिन जायो अब्ला नों बेफोरखौ मानिनानै सोलिबानो मानिनानै गेलेबानो नोंहा बेयाव सोलोंखानानै फैनाय जाबाय आरो
औ औ नंगौ नोंथां माने ओ माबायदि टाइम मेनेजमेन्ट खालामनांगौ समफोरखौ जेनेबा मा बाहायनांगौ बेफोरनि एसे गियान थायोना
औ औ नंगौ।
उ आरो लोगोसे ओ गेलेनायफ्रावथ' बांसिन जेरै जोलुरफ्राव बा क्रिकेट फ्रावनो होन बेफोरावथ' टिमजोंसो गेलेयो नालाय
औ नंगौ
जेनबा मोनसे जेनेबा मोनसे बन्ड क्रियेट जायो ना जेनेबा गावनि लोगोफोरनि गेजेराव
औ नंगौ।
मोनसे ग्रुप ग्रुप ग्रुप एक्टिभिटिस जाहैबाय नालाय माने बिदि माने मा होननांगौ बेखौ।
जेनेबा आं होननि हानजा बेखौथ' नोङो। मोनसे बे जोलुर खेलाया जाहैबाय नों बेखौ हारसिङै। हारसिङै गेलेनानै देरहाग्रा खेला नङा बे।
औ नोंगौ।
बेखौ नोङो। हानजानि हेफाजाब नांगोन नोङो हारसिङै जुदि गेलेनो नाजायोबा माब्लाबाबो देरहानाय नङा। बेनिखायनो बेयाव नोंङो मा मोनसे मदद होलायनाया बेयावबो नों सोलोंना लानो हायो। जों मदद होलायलायबासो मानेे देरहागोन अब्ला जाफुंसार जानो हागोन। बेनिखायनो बेयावबो मोनसे सोलोंना लानो हायो जों मदद होलायनांगौ जिउआव। अब्लासो जोङो जाफुंसार जागोन जोंनि थांखि फारसे सौहैनाया बेयावबो जायो।
औ औ नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो। नोंगौ नोंथां होननाया थारैनो सैथो। जेरै गासिबो। गेलेनायफ्रावनो हान्जा हान्जाय आरो गेलेनायानो बांसिन होनजाखायोना नोंथां।
औ नंगौ।
आरो अफायबा अफायबा दङ हारसिं हारसिङै जेरै ओ जेनबा खारनाय खेलाफोर बे देटिक्सफोर ना बायदिसिना जेभ्लिन बेफ्राव हारसिं हारसिंङै बेफ्रावबो अफायबा अफायबा जेनेबा ओ हानजायारि गेलेहोनाय जायो आरो बिदिखौबो खारनाय बादायलायनायफोरखौबो।
औ औ।
जेलै रेलि रेस बेफोरबायदिया
औ औ। जेनेबा आं मोनसे सोंनि नोंथांनाव ओ गेलेनाय हुदाखौथ' जोङो उन्दै समनिफ्रायनो लाबोफानांगौ नङा होमबा? बेखौ दा बिमा बि फाया माबोरैहाय मदद खालामनांगौ दे गेलेनाय बियामफोरखौ बिमा बिफाया माबोरै मदद खालामनांगौ बे सासे फरायसा सम जेनेबा उन्दै बैसोआवथ' फरायसा जायो नालाय उन्दै बैसोनि फरायसा जिउआव माबोरैहाय मदद खालामनो हायो बिमा बिफाया। माबोरैहाय मदद होनांगौ।
औ ओरैबायाददि होनांगौ नोंथां जेनेबा दानि जुगावथ' ओन्दै ओ बिराद बयनावबो मबाइल होननाय बुस्थुआ थाखायो। ओमफ्राय उन्दैफ्रा बिराद दा मबाइल नायनानै बायेरायाव ओंखारनो नागिरला आरोखि।
औ औ‌।
खम जालांबाय आरो ओंखारबाबो माने खम जाबाय गोदोहाय ओ जेनेबा गोदोनि समाव बिमा फिफाफ्रा ओंखारनो थिनलायनाङामोन हारसिङैनो ओंखारनानै गेलेहैखायोमोन।
औ।
बेलासियाव जेनबा मबाइलफोरथ' गैयामोन जाहैबाय ना न'आव जेनेबा बरिं मोनबानो लोगोफोरजों ज' थांनानै बे गामिनि फोथारफ्राव गेलेहैखायोमोन माबा नङा माबा मोनसे जेनेबा बेलासियाव एखमबा क्रिकेट होन एखम्बा फुटबल बिदि गेलेनाय जायोमोन खिन्थु दानि जुगाव औ नोंथां खिन्थु दानि जुगाव बेफोरखौ नुनाया खम जाबाय आरोखि बिरादनो मानोना
नंगौ।
बिराद थाइमनिबो थाइमनिबो खोथा थायो स्कुल गबाय स्कुल गनानै बिमा बिफाफ्रा टिउसनाव हरबाय बेफोरबायदि थायो आरो। एबा बेफोराव मदद होनांगौआ जाहैबाय बिमा बिफानिया बिसोरो गथ'फोरखौ बेयामखौ बेयाम खालामनो सिन्थानांगोन आरोखि न'आव जुदि थाइम मोनथाराबाबो जेरावबो थांनानै गेलेहैनो हायाबाबो न'आव बेयामखौ नांथारगोन आरोखि सानफ्रामबो।
औ औ।
आरो लोगोसे जेनेबा गेलेनायफ्राव हरोब्लाबो ओ बिदिनो अबेबा माबा थायोना जेनेबा एकादेमिफोर थायो जेनेबा जेरै बेलासिफ्राव सामफ्रामबो एक घन्टा एक घन्टा फोरोंनाय दानि जुगावथ' नुनो थाङोब्ला माने फोथारनिबो खम जाबाय ओंखायनो बेफोराव हरनाया गाहाम जायो आरोखि दानि बे सहरफोरनिया।
औ नंगौ।
आरो गामिफोरनियाबो बिमा फिसाफ्रा माने नआवनो न सिङावनो थानानै मबाइलल' सेरबाय थाथों बिदि नङा आरोखि बिसोरखौ थारमाने दसे गेलेहैनो थिननांगौ आरोखि।
औ नंगौ।
औ लोगोफोरजों।
गोदोनि दिनावथ' गोदोनि दिनावथ' थिनलायनाङामोन जेनेबा मोनसे सम था आखाइ मोनजायै स्कुलनिफ्राय गनानै ओंखाम जाखांनानै बियो मोनसे सम थाखायो बिसोरहा लोगोफोरजों सानफ्रोमबो बे मोनसे जायगायाव जमा जाखागोन आरो बिसोरो गेलेनो थाखाय।
औ।
बिदि जायोमोन दा आथिखालावथ' बेफोर गैलिया मानोना टेक्नलजि जुग फैबाय नालाय बयबो ससियेल मिडियाआव नांथाबनानै थायो। सोरबा सोरबा मबाइलाव गेम गेलेनानै थाबाय थायो। बिनि थाखायनो मा बेखौ बिमा बिमा बिफाफोरा नोजोर होनांगौ आरो।
औ।
बिमा बिफाफोरा बिसोरखौ मदद खालामनांगोन। बेफोरखौ बुंनांगोन गाइड खालामनांगोन। आंनि मथेबा बिदि आरो।
औ नोंगौ नोंथां सैथो। होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नै एसेयावनो जाथसिगोन नामा दिनै।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे नोंथां।
औ।